हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ औ खोनादों।
ना औ दासो खोनादो एह
औ आं द खोनाबाय थादों दे
ओ औ माबा सोमोन्दै साव सिगांनि या
औ औ सावरायजागोन दे सावरायजायो
बुजियो ने अखा बोथोर खोनाबाय
औ औ अखा बोथोर नंगौ
अखानि बाना जुब मा होनो हाजोनिबो दै फैनानै खुरखाव खुरसि खालामो दैबाना हाबा अखा अखा बारा हाबाथाय हाजोनि दैै फैनानै न'फोरखौबो लोमसाव फैयो गामिफोरखौबो बेबाय
औ
जायगा जायगाफोरखौबो सिलिंखार खालामलाङो आरो बेजों लोगोसे माखासे आबाद आबाद फोथारफोर आबाद मावनायफोरबो बिदिनो खहा खालामलाङो खुरखाव खुरसि खालामलाङो आरो न' बांफोरखौबो ओम
खोनागासिनो आं
खोनादो
ओं खोनादों दे बुंलाय
ओ न' बां जोंनो नां गौ जायो आबाद मावनायाव आबाद आबादारिफोद जों अखा हाबासो जों माखासे आबादफोरखौ मा मावनो हायो जेरै माइफोरखौ जोंनो अखा नांगौ माखासे आबाद मावनायाव जोङो गैयाब्ला मासे आबाद मावनायाव गोबां खहा जानो ना नायगेरो बेबायदिनो जोंनो दैनि गोनां जायो दैखौ जों बां रोखोमाव मोननो हायो जों खासे दैमायाव दैसा लैथो लै आरो दै गैयाब्ला थांनानै थानो हाया दैया जोंनि जिउ खायनो जों दैखौ जि गैयाब्लानो जिउ खुंनायाव जोबोद। खस्थ' जायो आरो दै गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया। बेनि थाखायनो जोंनो दैखौ नांगौ जायो। दैया फारसेथिं मोजांबो खालामो फारसेथिं खहाबो खा- खालामो जोंनो बयबो सुबुं माहारिफ्र थांना थानो हाया आरो गासैबो बिफां लाइफां मिथिंगानो दैनि गोनां जायो बिफां लाइफांफ्राबो दै हायो बिनि थाखायनो। खौ नांगौ जायो।
औ ओरैनो दैज्लाङावथ जोङो। बांसिनानो बयबो ओ जानाय आदार बुथुमनानै लायोना बोसोरसेनि जेनेबा माइ गायनानै
ए
खोनादों ना हेलौ हेलौ
हा
ए नोंथांमोनथिं माबायदि माइ गायो मा मा रो खोमोद
औ औ जोंनिथिं दानिया ओ बांसिनानो रन्जितखौसो गायनाय नुयोसै आरो आङो दाना।
जेनेबा अखा गैयाबा बो जोंनिया दाना ओ खाथि खाथिनि दंग जाम्फैनिफ्राय पाइपजों बा मेसिनजों जेनेरेटर फोरजों दैखौ लानानै ओ ट्रेक्टरजों हालेव होवोसै नालाय दाना टेक्टरजों थाब थाब ना हलेवहोनानै बोथोरनि सिगांबो गायग्रोयो आरो अखाखौ नेयालाबासिनोबो ओमफ्रायो ओ बा जुदि बिदि दंग जाम्फैनिफ्राय दै लाबोआबाबो ओ गावबा गावनि दुब्लि फोथारावनो नखरसे न ओ नखरनै न नखरब्रै बेफोरबायदिजों मिलायलायनानै ओ बरिं गायना लासै दाना दुब्लि बारियावनो बे बरिंजोंबो बरिंनिफ्राय दै बोखांनानैबो माइ गायनाय बा हालेवहोनायखौ नुयोसै आरो दाना खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों।
हेलौ
ओ खोनादों
हेलौ
माया माइखौथ गोबां जायगायाव गायनाय जागोन गासिबो जायगायावनो बांसिन गायनायखौ बांसिन जायगायावनो गायनाय जायो।
नंगौ।
माइनिफ्राय माइरं खालाम मो खौथ दा जों बांसिन थे
हा? मोजां खोनाला।
हालौनानै गायनाय नुला जोङो बांसिन जोङो मेसि गाय गायानो होन हुनायानो होन
औ औ औ हालेवहोनायाबो दाना ट्रेक्टरजोंसो एवहोसै। औ औ नंगौ नंगौ।
जायगायावनो मेसिन।
उम उम।
आरो जों दाना
औ।
दाना समनि आंखाल जाबाय बयहाबो बिनि थाखायनो दसे दसे जों हानायखौ नायबाय। दसेनो हाबाय
नंगौ।
दुइ घन्टानि खामानिखौ एक कन एवनो हानाय जाबाय दाना।
एसेबो मोजां खोनाथाराखै आङो नोंथां होननाय खौ बुजिलाय लाङाखै माखौ माखौबा
सोरहाबा। बिदिनो लबार बिफां गायबाय सोरबा बेबायदिनो बिदिनो बिफां लाइफां गायनायखौ नुनो मोनायसै। नुनो मोननाय जासै जोङो माइ गानायखौ जों खम नुनो मोननाय जासै आरो दाना।
नंगौ ओं।
खोनादोंना?
मानो आरो बोरि बोरि औ।
आरो बोरि बोरि जायगायाव ओ जोंनिथिं बांसिनानो सापातफोरखौ गायनानै लानायबो आङो नुयोसै आरो दाना।
उम।
बांसिनानो हायाबो जेनेबा गोदोयो जोबोद बुरजा बुरजा गायग्रा हा थायोमोन ना मानसि फोरना दायो आरो गायग्रा हायानो गैला जेनेबा सारि बिघा बा सय बिघा बेफोरबायदिल' थायोसै मोनसे न'खराव बेफोरबायदि आं नुयो आरो जोंनिथिं बारा। गोबां गोबां गायग्रा हा गैला बयबो सापाटनि बागान गयनि बागान थालिरनि बागान बिदि खालामनानै लाजोबसै जोंनिथिं बांसिनानो।
दा नोंथांमोनथिं मा मा आबाद मावो ओरैनो? ओ
माइनि आबादखौ ना? औ माइनि थ बिदिनो मा मा हा
नि खस्थ' जायो बेनि थाखाय मावबाबो एम्फौनि थाखाय एबा माबा मोनसे जुनारफोरनि थाखायबो ख'हा खालामो जुनारफ्राबो माइ खिथिखौ बेनि थाखायनो जों बांसिन नुनो मोननाय नुबांलिया जों माइ आबाद गायनायफोरखौ आबाद मोनबांलिया द जायगायाव बेबायदि जै दैनि आंखाल खानादों ना?
हेल'
औ खोनालानो नोंथां आंङो जेबो मोजां खोनाथाराखै
खोनाबाय।
दसेनो खोनायो दसेनो खोनाया ना‌ बुजियाखैनो आङो नों थांनिखौ खौ गबा ओं ओं
हेल'
खोनाबाय?
औ औ नोंथां बि बिदिब्ला होमबालाय ओ जोङो मा होनो नेटवार्क प्रब्लेमनि थाखाय बारा मोजां रायलायनायबो जायासै थेवब्लाबो जि खिनि रायलायदों ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा एसे समाबो जाबोबाय नालाय।
बागै समा नाम मुगाव दसे
जेबो खोनाला आङो
नांबाव गौ दसे नांबावगौ दसे दै अखा हादैैनि सायावबो खायफा खायफा जायगायाव बेबायदिनो दैनि आंखालनि थाखाय जों माइ माइनि बिबांबो जों
उम उम उम नंगौ।
माने जार आरो माखासे खहा खालामो मोनसे जोंनि बायदि गुवार गुवार जायगायाव गायनाय नुला जों गायबाबो बिगासे बिगानैजोंबो गायनाय नुसै बिगियान नि आदब बाहायनानै बे बायदिनो बुरजा बुरजा मोनो दानि जुगाव बिगासेयावबो
नंगौ नंगौ
जों बायदि बुरजा बुरजा मावनायखौ नुनो मोनला जों दानिया बाहायनानै बिगियान आदबजों बाहायनानै जों माइफोरखौ गायनो नुनो जासै
दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै ना हेल' दे दोनथ'दो होमबा नोंथां।